खोनादों ना नोंथां।
हेलौ औ औ खोनाना नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
औ दे बुंनोसै
औ दा हबा जोङो न'खरनि सायाव लानानै टपिकखौ सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
जोंङो जेनेबा जोंनि नखर नखरखौ जौगाहोनो थाखाय माबायदि ओ मा होनगोन माबायदि खामानि माव औ मावलां औ औ नोंथां बेखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना एसे
औ हागोन नों औ मोनसे न'खरावहाय गिबियावनो मोनसे न'खर जानोब्ला जोंङो गिबियावनो बिमा
औ औ
फिसाज्ला फिसाजो लोगोसे बिनि बिदा फंबाय जयैनो मोनसे न'खर जागोन बे न'खरनि गासै सोद्रोमाया गासैबो ज लोगो नांनानैहाय गासैबो गोरोबस्लायनानै अनज्लायनानै थायोब्ला मोनसे गोजोन न'खर जायो सानसे सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होलायब्ला मोनसे गोजोन न'खर जायो
औ नंगौ
गावनि न'खरजों लोगोसे साखाथिनि खाथिनि न'खरखौबो जोङो हेफाजाब होलायनाय नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो हेफाजाब होनो नांगौ खाथिनि न'खरजों गावनि असे थैनि बाहागि नङाब्लाबो जोङो बेफोरबायदिनो हेफाजाब होलायनानै जोंनि ओनसोलनि जोंनि गामिनि न' न'खरफोरखौहाय गोजौ जांख्लासिम लांनो हायो होनना सानो मोनसे न'खराव बेवहाय जोङो ओ न'खरनि गाहाय बिबानगिरिफोरनि खोथाखौ मोजाङै मानिनानै सोलियोब्ला गंसे न'खरा सनानि बादि गोजोन न'खर
जालाङो। नोंथांनि बायदिब्ला मा सानो एसे फोरमायनानै हरदो।
बुंनाय बायदिया नों बुंनायाथ' नंगौयानो नोंथां मानो होनोबा जों गावनि न'खरखौबो ओ जौ मोजाङै सान्थि लाखिनायनि लाखि ओ लाखिनायजों लोगोसे गावनि खाथि खालानि नुसुंसेनि न'खरखौबो लांफायोबा गामि गाम गामि गामिनि बयहाबो मा ने मोजाङै मोनसे मोजां गामि होननानैबो सानजायो नङा होनबा? माने गाव गावनि गाव गावनि न'खराल' नों मोजां जायोबाथ' नों गामि गामिनिया गामिनि खावसे सुबुंफोरा न'खर फोरा मोजां मोजाङै थायाबाथ' नों गामियाबो नों गाव गावबो मोजाङै सान्थि जौगालांनो हाया। नङा होनबा? आं माने बेखौनो बुंनो सानोदि गावनि न खर'खौबो गोजोनै लाखिनो बा खाथि खालानि न'खर न'खरखौबो हेफाजाब होलाङोबासो गावनि न'खराबो माने गोजोन थागोन नङा होनबा? नों मालायनि गाज्रिखौ गाज्रिखौ नाय नायनानै मेगन मेसेबनानै माने आनजायलाङोबा नायाबा नों गाव गावबो गोजोनै थानो हानाय नङा। नङा होमबा नोंथां? औ। बिसोरखौबो नोङो एसे सान्थियै नुबासो नों खाथि खाला नों खाथि खालानि मानसियाबो मोजाङै थायोबासो माने नों नोंनि गावनि न'खरा हाजार खि मोजां थाबाबो माने सान्थि जायाना। अरायबो माने खाथिनि दावरावजों नोंनि न'खराबो असान्थि जालाङो नङा होनबा? बे बेसोरबो खाथि खा ब्लाबो मोजाङै खुसियै थाबासो नोंनि न'खरावबो खुसिया फैगोन खाथिनि न'खरानो मोजां गैयाबा नोंनि न'खरा खुसियै थाबाबो एसेबाबोथ' नांगौखिनि सान्थि खुसिया जौगालांनाय नङाना। हेल' खोनादों नोंथां? आरो नोंथाङा माबा औ। औ। बुंलाय नोंथां।
गंसे नखराव ओ आइजोफोरा बाहेराव थाङालासिनो जोङो ओ न'खरावनो थानानै जोङो खामायनो हायो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ जों आइजोफोरा बेयाव न'खराव थानानै गसे नखरस खौ सामलायनायनि गेजेरजों ओ गाव रां खामायनो थाखाय बायदिसिना दाउ अमा लानायनि गेजेरज जों ल' न'खरखौ जोङो ए लाङो नङा होमबा? लोगोसेनो जोङो ओ हौवाबा ओ हाग्रानि ओ जुनारजों
जुनार औ औ
बिसोरोहाय ओ बाहेरायाव थांनानै माबायदिहाय न'खर गंसेखौ सामलायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमाय
मानो होनोबा हौवा हौवा फिसाखोथ' अरायबो माने बाहेरायाव थानानै बाहेरायाव थानानै जिउ खुङो होननानैथ' हमजायो मानो हमो नङा होमबा? मानो होनोबा हौवा फिसाया अरायबो गावनि न'खरखौ नायनो थाखाय न'खरनिफ्राय गोजानाव था थानानै गावनि हिन्जाव गावनि बिमा बिफा बिसि फिसाफोरखौ नायनो थाखाय अरायबोओ उम न'नि गोजानाव थानानै बिसोरो खामानि मावनानै रां रुफा आरजिनानै हरनांगौ जायो नङा होनबा?
औ नंगौ नंगौ।
ए अरायबो हिन्जाव माहारिया न'आव थानानै न' हिन्जाव माहारिखौ जेरैखि न'नि माइनाव न'नि लोखि होननानै बिसोरो न'आव थानानैबाबो बिसोरो न'खरखौ माबायदि खुं सामलायनांगौ हौवा फिसायाथ' माबायदि सामलायनांगौ इसांखिनिखौ मिथिया हिनजावनि आखायावसो थाजोबो नङा होनबा।
औ नोंगौ नोंथां
हौवा हौवा फिसायाथ' माने मावनानै नों फैसा खामायनानै हरगोन हिनजाव हिन्जाव फिसाया अरायबो न'आव थानानै न'खौ माबायदि सामलायनांगौ फिसाखौ माबायदि सामलायनांगौ न'नि बिमा बिफाखौ माबायदि लानां लाखिनांगौ बिहाव बिखुनजोखौ माबायदि नायनांगौ सिबिनांगौ बेफोरखौ गा सिबो हेनजाव-हिन्जाव फिसायानो मावनांगौ नङा होनबा। बेजों लोगोसे आरो हिन्जाव माहारिया गावनि मावनाय-दांनाय, जानाय- लोंनाय गासिबो खामानिखौ लाजोबनानै फिसानि फरायनायनि फ्राय जानायनिफ्राय जि सुनायनिफ्राय फारसेनिफ्रायनो खामानिखौ लानानै हिन्जाव फिसाया मावो नङा होनबा हिन्जाव मा औ हिन्जाव हिन्जाव माहारिया मावनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानैसो न'खर मोनसेया दावगायो।
औ नंगौ नोंथां
औ हौवा फिसानि फैसा हरनाय बायजोआव मावहैनानै फैसा हरनायल'जों ओ दा दावगाया न'खरा औ
बेजोंनो जि न'खरनि ओ हिनजाव एबा बिमा बिफाफोरा गावबा गाव मानसि जानायखाय न' खर'खौ जोङो समान समानै हेफाजाब खालामलायनानै गसे न'खरखौ जोङो जौगाखांहोनो हायो नङा होनबा नोंथां गंसे न'खरखौ दानो थाखाय जोङो गासैैबो हे फाजाब मोनब्ला मोनब्लासो जोङो गंसे न'खरखौ
गोजोन न'खर औ गोजोन न'खर हिसा बै दैदेनलांनो हागोन ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां
गंसे न'खराव ओ आइजो माहारि एबा बिमा माहारिया माबायदि आखुनि जानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनाय
गंसे न'खराव आइजो बिमा माहारिया ओ सासे गुन गोनां माने बुजि बुजिनो बुजिनो हानाय रागा जों ओ बांद्राय रागा जोंङै मानिनानै सोलिनो हानाय माने सोरनिबा बुंनाय थेवबो सैज' खालामनानै थानो हानांगोन नंजां बाजां खोथायाव मा ने नांलायनानै नांलायनानै थानो नाङा आरो बेफोर गुना थानांगोन आरो सोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ सोरखौ माबायदि सनान होनांगौ गेदेरजों माबायदि रायज नायनांगौ उन्दै जों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोर गियाना थाजोबबासो माने सासे हिन्जाव माहारिनि आखल आखल आखुखौ माने मोजां होननानै सानजायो आरो साब बयजोंबो अनजायो माने बाख्नायजायो नङा होनबा। बेनि गेजेरजोंसो मोनसे न'ख रा गोजोन नखर हिसाबै दावगालांनो हागोन।
औ नंगौ नोंथां
मानो होनोबा नोङो मोजाङै नोङो न'खराव सानफ्रामबो मोजां गोरा आ गोरा रावजों रायज्लायोबा गोरा आखुजों रायज्लायोबा बे न'खराव माब्लाबाबो गोजोना फैनाय नङा नङा होनबा नों
औ औ नंगौ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोङो दोनथ'नोसै नामा दे ओम
औ दे